खोनादो ना नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
अ नोंथाङा दा फ्रियानोना
औ फ्रि
अ अब्ला जोंआ मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लाय लायनोसै दे
औ दे
टपिकनि मुङा जाबाय दोरोङारि गियान जों दोरोङारि गियान होनना बुङो ब्लाथ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' आरि हारिफोरा दोरोङारि गियानखौ खौ बाहायनानै रायजो जाबोगासिनो दं जेरैबायदि दोरोङारि गियानजोंनो जेरै आबाद मावनाय आबाद मावनाया आथिखालसिम सोलिगासिनो दं जेरै आबाद मावनायखो जों दोरोङारि गियान हाब फानानै दं होनना बुङोब्ला जों खोथिया फोजेननिफाय फोजेननायनिफाय लाना माइ माइ जोलै दो नाय बिनिफ्राय माइ दिखोनाय बिफोरनो गासिबो दोरोङारि गियान हाबफाना थायो आरो जेरै जेरैबायदि आबादनि थाखाय जों जोलै दोनोना माइ जोलै बेहाय जों माइ जोलै खौ जेब्ला बाख्रि सोनानै दोनगोन अब्ला बेनि उनाव जेब्ला जों फोनायनि सम सोफ्लै सफैगोन अब्ला सफैनाय लोगो लोगो जों बखौ बाख्रिनिफ्राय दिहुननानै बेखौ मोजांनो जावस्रोनानै सान्दुंङाव एसे समनि थाखाय लामस्रोनानै बेखौ बस टायाव सोनानै दैयाव सोमना दोननाय जायो आरोना बिनि उनाव सोमना दोनायनि उनाव बेखौ नै बा थाम साननि गेजेराव बेखौ बोखाङो दैनिफ्राय बो खांनानै आरो बेखौ दसे समनि थाखाय बोरियाव दै सरदनो थाखाय दोनो दोनखांनायनि उनाव आरो बेखौ नआव लाबोनानै न सिङाव बा अबबा मोनसे ए लांदां जायगा बिदिनो दाउ एम्फौ एनला मोनजायै जायगायाव दोनो आरो नि दोननायनि उनाव बेखौ थालिर बिलाइ बा था बिलाइजों खोबनानै दोनो खोबनानै दोन-दोननाय बेखौ साननै बा सानथामनि गेजेराव बेयो गाजा हरो गाजा हरनाय लोगो लोगो जेब्ला जाय फोथारखौ खोथियानि थाखाय ज मानेगेम हालेवनाय जादोंमोन बै हालेवनाया ज जेब्ला जोबगोन अब्ला बेखौ मोजांनो जेब्ला मोजांनो हाब्रुफ्रा मोनजोबगोन अब्ला बे खौ मै होनानै खोथियाखौ फोनाय जायो आरो खोथिया फोनायावबो गोबां मानेके बर'फोरा दोरोङारि गियान बाहायो जेरै खोथियाखौ फोनाय लोगो लोगो बेहाय मानेके माखासे दोरोङारि गियान बाहायनाय जेरै खोथियानि आलिफोराव खा थि खालाफोराव हाग्रा दि थुनानै होननाय बैफोर मानेके जेब्ला एमफौ एनलाफोरा फैनानै मोन जा आया मानेगे बैफोर मोनामनायजों खारो बेफोरो मानेके गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि गियान बाहायनानै बर'फोरा आबादखौ मावबोगासिनो दं आरो आरो जेरैबायदि दोरोङारि गियान होनना बुङोब्ला गोदोफु गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा जौ संदों जौ संनायाबो मोनसे बर'फ्रा मिथिंगानिफ्रायनो सोनारनानै बेखौ माइरंनिफ्राय बानायनाय जा दायो आरो बेखौ मि माखासे बिफां लाइफांनिफ्राय एमाव हिसाबै बाहायनाय जेरै एमाव बिलाइ सिनि बिलाइ आनारस बिलाय बिफोरखौ देना नै एमाव दिहुननाय जायो आरो नोंथा थाङा बैफोर दोरोङारि गियानफोरनि सोमोन्दै जेरै मैगं गायनाय बिनि सोमोन्दैफोर बुंनो हागोन नामा
औ हागोन।
औ
जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मैगं गायनाय मानाय होननानै बुङोब्ला ओ बर'फोरा गोदो गोदाय गोदायनिफ्रायनो गाव गावनि थांनानै थानायाव जिउ खुंनो थाखाय जानो लोंनो न'खर सोलिनो थाखाय बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायबोदों ओ जेरैहाय ओ हानि सबाय ओ आरो दालि ओ आरो लाइ लाफा फाथो बे बेफोरबायदिखौ गोबां मावबोदों आरो ओ नाथाय मावबोदोंब्लाबो ओ फालांगिनि थाखाय बाहायनाय जायामोन आरो बांसिनैहाय खालि न'खर खुंनायाव जेन हेफाजाब जायो बेनि थाखाय बांसिनै बिसोरो बे बे थांखिखौ लानानै गायनाय जायोमोन आरो। ओ अब्लाबो जेनबा खाथि खालानि थाखाय रानलायलायनानै जायो। बा एसे एनै मोनफा मोननै बुस्थु मोनगोन खोमा नानैहायो खाथि खालानि मानसिफोरजों एसे एनैब्लाबो बायलाय फानलाया जालायोमोन आरो अब्लाबो बैफोरबायदि गोबां ओ फालांग नि थाखाय बिसोरो बे थांखिखौ लानानै बिसोरो आबादखौ मावामोन आरो दोरोङारि आबाद दोरोङारि आबादखौ बिसोरो गोबां गावसिनि गियानजोंनो मावोमोन ओ जेरै ओ ओ हाल एवनायजों फोथारफोरखौ ओ साफा खालामनानै बिसोरो मावोमोन आरो। ओ खिन्थु जोङो दानि जुगावहाय बांसिनै डिजिटेलाइस जानाय हिसाबै बै दानि जुगाव बांसिनै मा होनांगौ ओ इलेकट्रिकेल बुस्थुफोरखौ बाहायनाय नुयो आरो जोङो नोंथाङा बो बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा।
थारैनो नोंथां बुंनाया सैथो आरो गोदो जों मैगं थाइगंफोरखौ जों दोरोङारि गियान बाहायनानैनो गायोमोन। बियो आथिखालावबो गोबां दोरों दोरोङारि गियानफोरजों जेरै बेदर जानाय। जोङो मैहुर खालामनायाबो मोनसे बर'फोरनि दोरोङारि गियान होननानैनो बुंजायो। जेरै जेरैबायदि बिदि दोरोद बर'फोरा दोरोङारि गियान बाहायनानै हाग्रानि जिब जुनारखौ मैहुर खालामनानै लाबोयोमोन आरो जेरैबायदि मोसौ मै मै खासेव सेसा एन्जर बेफोरबायदिखौ मैहुर खालामनानै लाबोयोमोन आरो। आरो बिनि गेजेरावनो माखासे दैमा दैसानिफ्राय ना ना हमनाय बैफोरबो माने बर'फोरनि मोनसे मोनसे दोरोङारि गियान हाबफानानै थायो होननानै जों बुंनो हायो आरो आथिख आथिखालसिम बैफोर बैफोर दोरोङारि गियानफोरा सोलिनानै दं जेरैबायदि ना हमनाया। जेजों ना हमनाय जेखाइजों ना गुरनाय बेबायदिनो बोरसि बोननाय। आरो फलजों ना हमनाय बेफोरखो जों नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बैफोर दोरोङारि गियानफोरनि गेजेरजोंनो आथिखालसिमबो थांनानै दं आरो बर'फोरा
औ।
आरो बिनि गेजेरावनो दोरोङारि गियान होननानै बुङोब्ला जेरै बर'फोरा बिफां लाइ फांनिफ्राय माखासे गावनि नांगौ बु थु आइजें आयलाखौ न'खरावनो बानायना लानाय जेरै मैगं खादा आरो बिनि गेजेराव दाखोर दाला गारनो थाखाय खादा जेंगाय, सानदांगा, सान्द्रि, संग्राय बैफोरखौ माने के दोरोङारि गियान बाहायनानैनो बर' फ्रा गाव गावनो गावनि आखाइजोंनो हेबनानै लायोमोन आरो आरो बैफोरखौ बबे बबेजों हेबनांगौ माबोरै हेबनांगौ बैफोर गियानफोरा बर'फोरनाव गासैनावबो दंजोबखायो मोननो आरो।
औ।
नोंथाङा आरो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ नोंथांनि ओ बुंनाया थारैनो सैथो। ओ नोंथाङा जेरै बुंदों ओ बर'फोरा गोबां आखाइनि हाबाखौबो मावोमोन होननानै ओ बेयो थारैनो सैथो ओ बेनि सायावनो आं बुंनो सानदों जे बर'फोरा गोबां आखाइनि हाबा मावनाय जेरै ओ जेखाइ खबाइ खा दा संग्राय ओ खखा खखाखौ दानि समावहाय जों बां सिन नुनो थाङा आरो गोदोनि समाव बांसिनै आबै आबौमोननि स माव खखाफोरखौ जों बांसिनै नुनो थाङोमोन खखाफोरखौहायबो बाजारफोराव ओ फानलायनाय ओ‌ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि समाव बेयो बांसिन गैया ओ बेनि सायावनो आं बुंनो सानदों जे ओ बर'फोरा गोदोनि समावहाय बांसिनै ओ आखाइनि हाबा मावनायजोंबो बिसोरो ओ गोबां थाइसे थाइनैब्लाबो न'खर खुंनो थाखाय रांफोर आरजिनो हायो। मोन आरो ओ नाथाय ओ दानि जुगावहाय ओ बे बेफोरबायदि गोदोनि बायदि आखाइजों बानायनाय आखाइजों बानायोब्लाबो गोबां
औ।
उ आइजेंफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेनो आरो आंनि साननाया नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
औ दोरोङारि गियाननि गेजेरजों जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जों हा ग्रानिफ्राय मैगं बुथुमना जानाय बैफोरबो मोनसे मोनसे दोरोङारि गियान आरो जेरैबायदि बर'फोरा दिंखिया मैगं दाउस्रि मैगं लाफा सायख' मैगं आरो बिनि गेजेरजों सिब्रु मैगं बेफोर खेरा दाफिनि बेफोरबायदिखौ बुथुमना जानाया आथिखालबो आथिखालसिमबो सोलिगासिनो दं आरो। बिनिखायनो बर'फोरा मोनसे दोरोङारि गियाननि मोनसे मानेके गावखौनो दोरोङारि गियाननि दोहोनि होननानै बुंनो सानो आरो आं।
औ।
आरो बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ माबायदिजों जाब्लाथावगोन आरो माबायदिजों संबा गोथाव जायो बे बे गासैबो गियानफोरा बर'फोरनाव थाखोमोन आरो गोदो गोदायनिनो जेरैबाय दि बर'फोरनि दोरोङारि गियाननि गेजेरजों ओंख्रि जानाय होननानै बुङोब्ला अनला ओंख्रि अनला ओंख्रियानो गिबियाव फैग्रोयो आरो बैफोर अनला ओंख्रि माब्रै जायो माजों थावो बैफोरखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय मि थिखायोमोन जाहैदों जेरैबायदि अनला ओंख्रियाव अनला ओंख्रिखो जों गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय जायो गुबुन गुबुन जा उम माबा खि मैगं थाइगंफोरजों जेरैबायदि सेपालि बिबार बेबायदिनो आरो बासिखा बिबार बेफोरजोंबो जानाय जायोै जाहैदो आरो बिनि जेरावनो साम साम'जों अनला आरो साम'जों सबाय बेफोरबायदि जानाय जायो आरो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ नोंथाङा जे जानाय लोंनायनि सोमोन्दै बुंदों ओ बिनि सायावनो आंबो बुंनो सानदों जे ओ जोंनि बर'फोरा ओ गाहायै ओ बुंनो थाङोब्ला नारजि ओंख्रिखौ बांसिनै ओ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
बेनो आरो आंनि साननाया दे अब्ला नोंथां जोंना ओ समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ औ दे नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय
औ दे